औ
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
आं खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दं नोंथां।
अ
जुदि नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आंजों दसे सम फेग्रा मुवा बाहायनायनि आरो बेनि खहानि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
ओं हागोन नोंथां जोंनि समाजावथ' आथिखालाव बेबायदि फेग्रा मुवा बाहायनाया गोबां बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो।
औ नंगौ नोंथां। आदार जायाब्ला जायालासिनो रावबो थांनानै थानो हाया देहा गोहो बोलोखौ लाखिनो थाखाय नांगौ आदारखौ बयबो लानांगौ नाथाय गोनां आदारनि अनगायैबो मुवा जानाय लोंनाय आरो सोलायनायनि हुदा दं मानसिहा।
औ नंगौ नोंथां आरो बेफोर मुवानि बांसिनानो फेहोग्रा मुवा आरो देहानि गाज्रि खालामग्रा
औ नंगौ नोंथां फेग्रा बेसादफोरनि मादाव जौ थांखु गान्जा बेफोरनो गाहाय।
नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा जे जोंनि समाजाव दासान्दि फेग्रा बो मुवा बाहायनाया माबोरै बांबोगासिनो दं?
औ हागोन नोंथां। फेग्रा मुवा बाहायनाया मोनसे हुदा सरासनस्रायै लोगो लोब्बाफोरजों थाफादेरनानै बे हुदाया सोमजियो। बे हुदानिफ्राय रावबो गाहाम जाया नाथाय बियो देहा रांखावरि गासैबो बिथिङावनो खहा खालामोसो।
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बेनिखायनो जों लोगोफोरखौबो मोजाङै सायख'ना लोगो जानांगौ। मानोना खायसे गाज्रि हुदा फोरा लोगो गाज्रि मोन नायनिफ्रायबो सोमजियो।
औ नंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङा आंनो फेग्रा मुवा बाहायनायनि खहाफोरनि बागै आंनो खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां फेग्रा बहा मुवा बाहायनाया मानसिनि मोदोमाव समफ्ल'खौ गाज्रि खालामो जौ लोंग्रा मानसिनियाव सरासनस्रायै जक्सा आरो गुबुन गुबुन बेराम जानाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जौआ मानसिखौ जुनाद आखुनि हाबा मावनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो जौसायनि न'खराव गोजोन जौसाय लोंग्रा मानसि फोरनि न'खराव गोजोनबो थानो हाया
ओं नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों
आफिंबो मोजां मुवा नङा आफिं मानसिनि आयुखौ फुसङो आफिं जाग्रा मानसिया जोबोर अलसिया आरो थगाय थुसि खालामग्रा जायो न'नि मुवा खौ फाननानैब्लाबो बेफोरबायदि मानसिया आफिं जायो बाराद्राय जाग्रा मानसिनि मोदोमनि गाबा गोमो जालाङो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों मोनसे समाव सन हादरनि मानसिफ्रा जोबोद आं जायोमोन
औ नंगौ नोंथां आरो गानजायाबो मोजां मुवा नङा बियो मानसिखौ अलसिया खालामो गुबुननिफ्राय सोबख'नानै जाग्रा थाखा फैसा लुथिनानै जाग्रा खालामो
औ नंगौ आरो गानजाया रांनिबो खहा खालामो
औ आरो रांनिखौ खहानि अनगायैबो थांखुवआ बारा खहा खालामाबाबो
बेयाव थानाय निकोथोन मुंनि बेसादआ उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसाफोरनि जोबोद खहा खालामो
ओं नंगौ नोंथां
औ नाथाय आथिखालाव थांखुआवसो जोबोद गिनांगौ जानानै फैदों मानोना डक्टरफोरा फोरमान मोनबायदि थांखुआ आरो गय जाग्रा मानसिनियावबो गोदोना समफ्ल' आरो केन्सार मुंनि केन्सारा बे मानसिनियाव बांसिन जायो आरो जायखिजाया फेग्रा मुवायानो रांनि जोबोर खहा खालामो
ओं नोंगौ नोंथां जुदि बेबायदि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाया बारा जालांबाय थायोब्ला मानसिनिनो जिउ खहा जागोन आरो न'खराबो रांखावरिनि बेलायाव जोबोर खहा खालामगोन
औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो जों बेबायदि फेग्रा मुाहाखौ बाहायनायखौ होबथानो थाखाय राहा लानांगौ आरो सुबुंफोराबो जोंनि हेफाजाब खालामनो नांगोन
ओं नंगौ नोंथां जुदि नोंथाङा बेबायदि फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानो थाखाय माबाफोर राहा मिथियोब्ला खिन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनि फरायसाफोरनि गेजेरावबो फेग्रा मुवा बाहायनाय हुदाया बाराद्रायनिफ्राय बारा जागासिनो दङ बिरि सिगारेट सोबो आरो थांखु जायो फरायसा गैया होनना बुंजायासै बेनिखायनो बेबायदि गाज्रि हुदाखौ नागारहोनो थाखाय गिबियावनो जोंनि रायजो राजाफोरा मदद होनांगोन मानोना रायजो राजानि मदद नङाब्ला ब्ला सरकारा हारसिङै बे हाबाखौ जाफुंहोनो गोब्राब नैथियाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सांग्रांथि मेलफोर खुंनांगोन थामथियाव बिमा बिफाफोराबो गाव गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगोन आरो बिमा बिफाफोरा गथ'नि आखल आखुआव जोथोन लानांगोन आरो गथ'आ सोरबादि मानसिजों लोगोसे जादों बेफोरखौबो थाल लानो रोंनांगोन मानोना फरायसाफोरनि गेजेरावथ' बेफोरबायदि गाज्रि हुदाया लोगो लोब्बाजों थाफ देरनायनिफ्रायसो सोमजियो फरायसाफ्रा खौसेयै समाय लालायनानै बे हुदाखौ नागारथारनांगोन होननानै बुंनांगोन
ओं नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जुदि जों बेफोरबायदि राहा लालायोब्लासो गथ'फोरा बेफोरबायदि गाज्रि हुदानिफ्राय जानगाराव थागोन आरो बेबायदि फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय बाहायनाया खम जागोन
औ नंगौ नोंथां अब्ला बे फेग्रा मुवानि सोमोन्दै सावरायनायखौ बे खियाववनो दोनथ' जाासिगोन नामा
ओं जागोन नोंथां आङो नोंथांजों दिनै बेफोरबायदि गाज्रि हुदानि बागै सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फेग्रा मुवा बाहायोब्ला जोंनि देहानि माबायदि खहा जायो बेफोरनि बागैबो मिथिनो मोनबाय।
आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों।
जुदि नोंथाङा उनाव माब्लाबाफोर फ्रि सम थाबा बेबायदिनो राय्लायनो एबा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
आंबो नोंथांजों सावरायनो मोननाय जोबोद गोजोननाय मोनदों।
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। हेलौ खोनादोंना नोंथां?
ओ
उनफोराव सम मोनोब्ला आं नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो हाबावगोन ना नोंथां? हेलौ खोना दों ना नोंथां?
ओं खोनादों नोंथां। जुदि
औ हेलौ नोंथां खोनागासिनो दं आं। नोंथाङा खोनायाखै नामा?
नों नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय आंजों फेग्रा मुवानि बागै सावरायनायनि थाखाय। अब्ला दिनैनि बे फेग्रा मुवायनायनि सायाव फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथदिनि नामा नोंथां?
औ नोंथां उनफोराव सम मोनोब्ला जों बेबायदिनो आरोबाव खेबसे गुबुन फोरनि सोमोन्दै सावरायजागोन।
ओं हागोन नोंथां।
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै होनबा नोंथां।
ओं दे।